नोंथां।
औ।
औ नोंथांङा खोनादों ना नोंथां?
औ खोनागासिनो दं।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां ओ आंनो दसे सम होनो हागोन?
औ औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामनाय जादों। जादोंमोन
जागोन नोंथां रायलायनो हागोन।
औ नोंथां बिब्दिब्ला जों बर' आइजोफोरनि गानग्रा गहेना फोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा?
जागोन नोंथां।
हेलौ नोंथां औ नोंथां
औ जागोन।
बिदिनो जों साफ्रोमबो सुबुंफोरानो मिथिखायो। आइजोफ्रा गहायना गाननानै जोबोद मोजां मोनो। गहेना बालोफोरा माने आइजो माहारिनि थाखायथ' बा जोबोद गोनां ओ मुवा होननानै जों साननो हायो गहेना गानाब्ला माने आइजोफोर खौ माने देलायनायखौ माने ओ आबुं जाया जाया बेबायदि मोनो आरो। बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोर फोराबो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओम गोबां रोखोमनि देलायग्रा मुवाफोर गहेनाफोर ओ बाहायनानै देलायबोदों गावखौनो। ओ आथिखालावबो जों बेबायदि बर' आइजोफोरखौ बायदिसिना रोखोमनि थाथुजों बानायनाय ओ देलायग्रा मुवाफोरखौ गान्नायखौ नुनो मोनो। ओ गोदोनि समाव ओ देलायग्रा मुवा होननानै बुङोब्ला ओ जों बर' आइजोफ्रा गुबैयै बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय ओ गोरलैयैनो मोननो हानाय ओ बायदिसिना बि बिफांनि फिथाइफोर बा बिबारफोर ओ बेफोरखौ गाननानैबो गाव गावबा गाव खौ माने देलाय होयोमोन ओ गुबैयै रंजानाय सम फोरावहाय बा बेबायदि गेलेनाय समाव उन्दै उन्दै हिनजावसाफ्राबो बेबायदि बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिबार बा बिफांनि फिथाइफोरनि बेगरफोरखौ माने बायदिसिना लो सुनानै गारनायखौ जों नुनो मोनबोदों। औ नोंथां ओ बेनि गेजेराव जों आबै लो आबै लो जोंनिथिं आबैलो होननानै बुङो। ओ बेनि बाथ्राखौ मख'नो हायो ओ बे आबै लोनि बिफांनिफ्राय औ बेवहाय माने रोखोमसे ओ आथिखालाव जेखि धातुजों बानायजानाय बिदि प्लास्टिकजों बानायजानाय मोनसे माला बेगर बेखौ बेफोरबायदिनो आबै लोनि बिफांनि फिथाइफ्राबो बेबायदिनो। ओ बेखौ जोंनि ओ उन्दै उन्दै हिन्जावसा गथ'फोर बा आयजोफोराहाय रंजानाय सम समफोराव बेखौ माने दिरुंजों माला सुनानै गाननाय नुयोमोन आरो। औ नोंथां बेबायदिनो जों बेनि अनगायैबो गन्थंआव ओ दे ओ मोनसे एम्फौ जाथोनि दं ओ गन्थंआव बेखौबो गानोमोन गेलेनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गेलेनायाव। गन्थंआव गाननो माने नाखाफुल बायदि आरो बे एम्फौआ। ओ सना गाबनि। आरो बेखौबो गाननानै जों गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन। बेजों लोगोसे जों आइजोफोरनि गानग्रा होननानै बुङोब्ला खोमायाव गाननो थाखाय जों फुलखुरि
ओम
बेखौबो मख'नो हायो बेनि अनगायैबो गोबां गानग्रा गहेनाफो -र दं बेनि नामखौ मख'जोबनो हानाय नंला आं बेबायदिनो गन्थङाव गानग्रा गहेना नाखा फुल नलद गन्थं बालि गनथंआव गानग्रा फुल बेफोरखौ मख'नो हायो बेबायदिनो मोदोमाव माने गानग्रा गहेना बा गोदोनायाव गानग्रा जेरै चन्द्रहार अ बेफोरनि बाथ्राखौ मख'नो हायो आखायाव गानग्रा हिसाबै जों आसान बाला बा आसान मुथि आसान सांखा बावथि आसानसुरि बेफोरनि बाथ्राखौ मख'नो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जों आसियाव गाननो थाखाय गोदोनिफ्रायनो गोदोनि बर' आइजोफोराबा उन्दै उन्दै हिनजावसा थ' ओरैनो जि सामथाइ बिफां दै बिफांखौबो थुनानैहाय बेनि बिबारफोरखौ गारनानै जों बेखौ माने गेलेनाय फावै माने आसथ महरै बानायना गारनायखौ नुनो मोनबोदों बेबायदिनो आथिखाल आथिखालावबो जोंनि बर' आइजोफोरा थाथुरजों बानायनायानो जा बा सनानियानो जा बा रुपानियानो जा बेबायदि आसस्थामपुरनि -खौ जों गाननानै गाव गावखौ माने देलायनायखौ नुनो मोनबोदों बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे बर' आइजोफोरनि जि देलायग्रा मुवा बेसाद बे आथिखालावहाय माबायदि सोलिबायदोंं बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला गाननाय जोमनाय गहिना गासिबो गोदान मुगानि आइजेंफोरखौ सोलोंनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि बर' आइजोफोरखौ बेजों लोगोसे गासिबो वेस्टार्न कालचारखौ बांसिन एक्सेप्ट खालामनाय नुगासिनो दङ माने आजावनानै लायो जोंनि बर' आइजो गोदान मुगोन नोंथाङा बुंनाय बायदि गोजाम मुगा खुगानिखौ खम लानाय नुयो आरो बिदिनो बैसागुफोर समाव माने बिदिनो रंजानायजों लोगोसे बिदिनो गोजाम आदब खायदाफोरखौ देखायनो थाखाय सम सम खालामो आरो खिन्थु दा आथिखालाव बांसिन वेस्टार्न कालसारखौ बांसिन आजावनानै लानाय नुगासिनो दङ बेजों लोगोसे गासिबो गहिना गाननाय जोमनाय खोमानिफ्राय लानानै आखाइसिम आखाइ आथिं गासिबो सना रुफा बिदिनो माला बिदिनो
औ
हाबा हुखानि देलायनाय हिन्जाव गोदाननि देलायनाय गुबुन गुबुन रोखोमनिखौ जोङो गोदान मुगानिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर' आइजोफोरखौल' नङा आलदा आलदा गुबुन गुबुन जोंनि हारि हारिसाफोरखौ नुनो थाङो दा बेनि गेजेराव बेफोर गाननाय जोमनाय जेनेबा बांसिन जोंनि क'क्राझाराव जोबोद बांबोनायखौ बेसेन बांनायखौबो नुबोगासिनो दङ आरो
औ
बेयावनो बिनि नोजोराव सनानि रां र सनानि दामाबो मानि बांबोनायखौ नुबोगासिनो दङ आरो आजिखालि आथिखाल जुगाव आरो
दा हाबा खुंनांगौ आजिखालि हिन्जाव हिन्जाव गोदाननो सना रुफा आखाइनि आसान सांखा बिदिनो मा होनो माला सनानि माला
आ
माने जोंनि माने लकेलावनो दाहोनाय जायो आरो बेफोरनि बेसेनाबो बांबोनायफ्राय बांबोगासिनो दङ आरो आजिखालि माबाफायाव बिराद माने खरसा जायो आरो बेफोरखौ माने गाननाय जोमनाय गहिनाफोरखौ बुंनो थाङोबा माने जोंनि माने मिडेल क्लास एबा गेजेर थाखोनि सुबुंफोरा हास'वा हास'वा जायो आरो आं बेखौ सानो आरो
औ
गाननाय जोमनाय होनबा नोंथाङा बुंनाय बायदि गहेना आ बेफोर गहिनाजों लोगोसे बर' आइजोफोरा दख'ना गानो दख'नायाबो
बुंथां
माने जोंनि जायगायाव बांसिनानो दख'ना दानाया खम जाबाय आरो मेसिननि दख'नाखौ गोदान मुगानि दख'नाफोरखौ गाननायखौ नुनो थाङो दा बेयाव
औ
जोङो बांसिन वेस्ट बेंगलनिफ्रायसो मेसििननि दख'नाखौ माने साप्लाइ खालामनायखौ माने रांखान्थियारि माने फालांगियारि खालामो गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो जोंनि बर' दख'नाखौ मेसिनजों दानानै माने फाथायहरो आरो दा बेफोरनो जोंनि बर' आइजोफ्रा फालांगि खालामनानै लानानै फैयो बेफोरखौनो जोङो दा क'क्राझारजों लोगोसे आलदा आलदा गुबुन गुबुन जायगायाव माने फाननाय मानायखौ नुयो आरो
औ बे बिथिङाव नायोब्ला जों औ नोंथां बे बिथिङाव नायोब्ला जों जोंनि बर' हारिखौ गोबां खहा जादों होननानै जों बुंनो हायो नङा होमब्ला जाय जाय दख'नाखौ बर' आइजोफ्रा गानो बे दख'नाखौ जुदि जों गुबुन हारिनिफ्राय गुबुन हारिनि जि मेचिनजों दानाय दख'ना बा प्रडाक्सनफोरखौ जों लाबोनानै बेबायदि बाहायोब्ला जों सानसे समावहाय जोंनि बे बर'फोरनि जि दोरोङारि जि दानाय खान्थि बेखौबो जों सानसे समाव खोमाना लानांगोन होननानै औ जों सानब्लाबो बांद्राय गोसोबायदि सानो
औ नोंथां अब्ला समाबो एसे टाइमबो गैला
औ औ नोंथां बिब्दिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिग नोंथां गोजोननाय थाबाय